औ औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो आङो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दसे दान्दिसे सम होनो हायोब्ला।
औ हागोन हागोन नोंथां।
औ दा आयदायानो जाहैबाय नोंथां ओ बर'नि फोरबोफोर
औ
औ बर'नि माने गोदोनिफ्राय फालिबोनाय फोरबोफोर बेनि सायाव सावरायलायनोसै नामा नोंथां दा बिदिब्ला औ नों जागायनो ना आं जागायनो नोंथां
नोंथाङानो एसे जागाय जेनगायजेनग्रोदो दे नोंथां
जागोन दे नोंथां बिदिब्ला।
औ
ओ जोंथ' बर'नि फोरबो होनबा मोनथिखायो नङा होनबा नोंथां। मा मा फोरबोआ जोंनि बर'नि ओ डाइरेक्ट बुंनो थाङोब्ला जोङो बर'फोरना माखासे फोरबोफोरा जाहैबाय बैसागु दमासि ओ‌ मागो दमासि आरो मोनसेया जाहैबाय ओ नैबे मा होनोमोन मोनसेखौ ओ दंबावोमोन ना बिदिनो खाथि गासा नामा
खाथि गासा औ नोंथां।
औ आरोबाव दंबावो जों गोसोआव थाजोबनाय नङा आरो दा बेफोरखौ दा रायज्लायनायाव फैयोब्ला जों बुंलांबाय थानोसै नङा होमबा नोंथां।
औ
दा बैसागोआथ' बर' हारिनि गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो माने रायजो जाबोनायजों सोमोन्दो गोनां बोथोरारि मोनसे फालिथाय नङा होमबा। बियो बुंनो थाङोब्ला आबादजोंबो एसे सोमोन्दो दङ। मा एसे मानि थोंजों सोमोन्दो दं मानोना जोङो गासैबो गामियाव थानाय फ्राय गोदोनि सुबुंफ्राथ' आबादारिसोमोन जाहैबाय नालाय। बेखायनो मा बर'फ्रा ओ गोदान बोसोर फैनाय जायखौ बुङो बैसाग दाना बे दान फैनाय लोगो लोगो बे माने बोथोरनि आबाद फैगौ होननानै मोनसे रंजानाय लानाय बायदि मोनसे फोरबो आरो बेयो दा बे फोरबोआ ओ जोंनि बर' हारिनि माने गोदोनिफ्राय दोरोङारि सोलिबोनाय आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय गोबां फोथायनायजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो नङा होमबा नोंथां बावहाय बर'नि जानाय लोंनायल' नङा बेयाव गाननाय जोमनाय आरो बर'नि दामनाय देनाय बर'नि खननाय गासैबो बिथिंनिफ्रायनो जोंनि ओ हारिनि मोनसे बिदिन्थियानो माने रिपिखांजोबो आरो बे फोरबोनि गेजेरजों जेरै जोङो बैसागुखौ गाजा गोमजा बयखौबो गावजों गाव सनमान होलायनानै मान होलायनानै ओ बोर सारस्रिलायनानै खुङो आरो रंजायो दा बेबायदिनो ओ बे बैसागु फोरबोआ मोनसे रंजा बाजा फोरबो आरो बे फोरबोआ मानि बैसाग दाननि से खालार खालि जों खुङो नङा होमबा नोंथां नोंबोथ' मोनथिखायो। बर'फ्रा बे फोरबोआवहाय ओ जेन'बा गोदान बोसोरखौ बरायनाय हिसाबै माने जोंनि बे बैसाग दान बैसाग दानाथ' गोदान बोसोर नालाय आबादारिफोरनि थाखाय बे गोदान बोसोरखौ बरायनाय नामै जोङो ओ गोबां रंजानाय हाबाफारि लायो। दा बैसाग दाननि से खालारनि सिगांनो जोंहा मोनथिखायो नङा होमबा ओ जे माबा गोखा गोखै जालायनाय हाबाफारिबो दङ बावहाय जोङो हाग्रानि गो गोबां मैगं थाइगं गोखा गोखैखौ बुथुमलायनानै जायो बेदरफोरजों संलायनानै ओ बेबायदि आरो ओमफ्राय बिदिनो मोसौ बैसागु जालायलायसै ओमफ्राय बिदिनो मानसि बैसागु जालायलायसै आरो बिदिनो बैसागुआव जयग' हुथि होलायलायनानै जोङो गामि गामि गिदिङो नङा होमबा गिदिंनानै बिदिनो बयबो सनमान लालायनाय ओमफ्राय रंजानोसै रंजानायाव बि बिदिनो जोंना नियम खान्थि बायदियै गोदोनिफ्राय मानि न'आव जौ संनानै दोनखालायो नालाय माइब्रानि माथानि बिदिनो जौ गोरान सोरनावबा सोरनावबा बेफोरखौ खाबसे खाबसे लोंलायनानै माने मोसानाय रंजानाय बे हाबाफारि लानाय जायो आरो बेयावथ' बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय गासैबो बैसो नायै बैसो ओ गोदोनि दिनाव रंजानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो दानि जुगावहाय एसे खम जालांबाय आरो माखासे ओ माने माबाफ्रा रंजानायफोरखौ जोङो एसे खम नुसै गोजोनि दिनावथ' एखेबारे ओ हौवाफ्राबो हिनजावनि ड्रेस गानलायलायनानै बिदिनो जंखायलायनाय मोसानाय बिफोरबो थालायबावसोमोन हारम'नियाम ज'था थरखा गंगना बिदिनो गोबां रोखोमनि दामग्रा बे दामजुफोरखौ लानानै जोंङो न'खर न'खर थांङै थांङै मोसायोमोन नंङा होमबा दा बेबायदिनो बैसागु खौ जोंङो स्नि दानहालागै बरायोमोन आरो बे जाहै बाय बैसागो आरो बैसागोआ मा जेब्ला बैसागो फोरबो जायो। बै समावहाय मा बोथोराबो ओरैबायदि समायना जायो माने बिफां लाइफांनि बिलाइफोरा गोदान बिलाइ खिलिजोबो नालाय बबेबा बबेबा बिबारबो बारो दाउसिन दाउलाफ्राबो माने फिफांफोराव बानानै गोबां गाब स्रिउलाबायनाय मेथाइ खननाय बिदि खोनाजोबोमोन आरो खायनो बे बैसागो फोरबोआ बोथोरजोंबो जौगोम समायना गोनां आरो मानि मिथिंगाजोंबो समायना गोनां मानि सोमोन्दो गोनां आरो समायफबजोबो जेरैबो ओ दा बेबायदि जोंङो बैसागु फोरबोखौ फालियोमोन नंङा होमबा नोंथां आरोबाव जोंना बेबायदिनो दंबावो दमासि आरोबाव खाथि गासा आरोबाव गोबां फोरबोफोर दं दा दमासियाबो बे मोनसे बैसागुआनो जों मागो दमासि होनना बुंजाय बे दमासि फोरबो होननानै बुंङो नंङा होमबा बे दिनखालि माने आबादनिफ्राय मोननाय जे माइरं माइरंखौ जोंङो माबा देनानै अन देनानै बिदिनो लारु फिथा सिथाव जालायनानै बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। नंङा होमबा नोंथां औ आरो बावनायबो जायो। आरोबाव बिदि बिदिनो जोंङो बुंनो थांङोब्ला फोरबो होन बिदिनो खेराइ फोरबो बायदिसिना बिदिबो गोबां नुयोमोन नंङा होमबा नोंथां
दा बे फोरबोफ्राबो बर' हारिनि मोनसे नागारनो हायै सोमोन्दो गोनां फोरबोफोरमोन आरो जाय मानि ओ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोना फालिबोदों। दा आंङो बर' हारिनि माखासे खुंनाय फोरबोफोरनि सायाव बे फंनैसोखौनो बुंनानै होनाय जाबाय नोंथां ओंखायनो नोंथांखौबो नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनिफ्राय फालिबोनाय आरो दासिमाव फालिनाय फोरबोफोरखौहाय एसे फोरमायनानै होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आरो नोंथां औ
दा बर'नि फोरबो होनोबाथ' नोंथांङानो माखासे माने बुं बुंलांखाजोब्बायानो जेरै बैसागु फोरबो खेराइ फोरबो खाथि गासा फोरबो मागो दमासि फोरबो बेफोरबायदिनो जों न बैसागु फोरबोखौ नोंथां जेरै बुंदों। नोंथांङा जेबायदि खोन्थादों बेबायदियैनो माने गाजा गोमजायै फालिलांङो आरो आरो गोदोनि समफोराव बांसिन नुयोमोन नोंथांङा बुंनाय बेबायदिनो थिगैनो गोदोनि समफोराव बिदिनो जिबा सान गाहाम माने फोरबो माने फालिनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना आरो बे बेफोरनि गेजेरावनो जेरै जोंनियाव मागो दमासिनिखौ एसे बुंथिना होनोसै नोंथांनो
औ नोंथां औ
मागो दमासि समावनो समावहाय माने गोदोनि समफोरावहाय माने बिब्दिनो मागो दमासि खालि आरो ना जे दिनखालि मागो दमासि खालि बिनि दिनखालि
औ
माने बेलागुर सावलायनायखौ गोदो गोदाय जों खोनानो मोनामोन आरो बिब्दिनो मागो दमासिनि सानसे सिगांथ' जोंहा
औ
अन अनफोरखौहाय माने देग्रोयो नङा होमबा उवालाव नोंथां माइरंजोंहाय जोसा माइरंफोरजोंहाय जोङो माइब्रा माइरंफोर खौहाय देनानै अन गुन्दै खालामनानै बिब्दिनो माने अखानायै फिथा सिथाव लारु जानो माने देनानै माने लायो आरो ओमफ्राय बिनि ओमफ्राय जेराव मागो दमासि सोरांसि सोरांसि खालि जे बेलागुरखौबो सानसे सिगां बानायखायो बेलागुराव बिदिनो जिगाब औवा औवाजों जिगाब जिगाबजों औवा गायनानै जिगाबखौ हुङो आरोना ओमफ्राय बेनि गेजेरावहाय बिदिनो बेल फिथाइ ओ मा होनो ओ माबानाय गय बिगुर बेफोरखौहाय होनानै माने थालिर बिगुर गोरान माने बेफोरखौ होनानै बानायो आरो
नोंगौ नंगौ
बेनिफ्राय सोरांसि सोरांसि सावो सावनानै रंजायो आरो बेनिफ्राय सोरां सि सोरांसि समावहाय जेब्लानाखि फिथा सिथाव जायैनि सिगां समावनो आरो बै जेसेबांनाखि न'आवहाय न'नि न'नि माबायावहाय बाउणडारियावहाय सिमायावहाय बिफां गय बिफां थाइजौ बिफां खान्थाल फिफां बेफोरबायदिनो जे जेसेबां बिफां थाया माने बिफांखौहाय माने बै मा होनो आ जिगाब बुनथाखौहाय माबाखानानै फेस्था फाननानै बिफां बिफांहाय खानानै होयो बे बिफां फाङाव खानानै होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने बोसोरावहाय माने जाहाथे फिथाइफोराहाय ग्रोम ग्रोमैनो मोनथों माने मोनथों होननानै माने इसोरनावहाय आर'ज गाबनाय जायो आरोना बे माबायावहाय फेस्था खाना खानो आरो माने मोनथों होननानै फोथायनाय दं आरो ना गोदो गोदायनि बे मोनसे फाराम फारा ओमफ्राय बेनिफ्राय मोसौनाव नङा होमबा नोंथां मोसौनावबो अन्दा गायो मागो दमासिखालि बिब्दिनो लारु फिथा सिथाव लारु जायैनि सिगां मोनसे मा होनो थालिर बिफां फिसा माने फिसा गोरलैखौहाय दानस'नानै लाग्रोयो आरोना अनन्दारायनो थाखाय बेजोंहाय अनखौहाय दैजों गलायनानै मोसौनि खाफालावहाय जेसेबांखि मोसौ दं मोसौफोरनाव दागायनानै होजोबो आरो ओमफ्राय ओइ बिनिफ्राय जोंहा अखानायै बिब्दिनो जेब्ला मागो दमासि फोरबोआहाय फिथा सुराइ जाखांनायनि अखानायै जोंहा लावखार ओंखाम जानायबो जों गोदो गोदायहाय नुनो मोनो ओमफ्राय दासो जोंबो नुनो मोनो आरोना बे लावखार ओंखाम जानाया दासिमबो जोंनियावबो सोलिबाय थायो आरो ना लावखार ओंखाम जानायफोरावहाय बिदिनो फिथा सिथाव लारुफोरखौहाय लांनानै जाहैयो बिब्दिनो रंजाहैयो आ रोना माबायावहाय लावखार ओंखाम जाना बिदिनो हालो दैलो माने फालिहरो आरोना जोंनि मागो दमासिखौ आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो बैसागु फोरबोखौबो बेबायदियनो माने गोदोनि बायदिथ' बारा जालिया नालाय नोंथां दानि समफोरावहाय आरो दानि समफोरावहाय माने बिफां बिफां बे फेस्था फाननाय जोङो फेस्था खालामनानै फेस्था फाननानै खानाय बेफोरखौबो जों दानि माबायावहाय नुनो मोनलिया आरोना सोलायलांनो हमजोब्बाय जोंनि आसार खान्थिफोरखौ दानि मानसिफोरा बावगोमालांजोब्बाय आरोना लासै लासैनो
औ
दा बेफोरबायदिनो नोंथाङा दा जोंहा समनिबो आंखाल समाबो जाबाय नोंथां नोंथांनिफ्राय बैसागु फोरबोनि नोंथांमोननि ओनसोलनि माखासे बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो बेफोरखौ आं खिथानानै होनो थाखाय नोंथांनिसिम आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो
औ नोंथांनिसिमबो गोबां बाथ्राखौ फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोनथोंसै
दे बिदिब्ला नोंथां